हेल' हेल नोंथां
हेल' नोंथां
औ खोनादोंना औ खोनादों ना?
औ खोनादों।
फ्रि दंना फ्रि दंना?
औ द औ दङ।
औ औ बिदिब्ला आङो नोंथांनाव एसे बर' हारिनि इदि जानाय लोंनाय दोरोङारि जानाय लोंनायनि बागै एसे सावरायनो होनना सानदोंमोन। सावरायजागोन ना
औ नोंथां सावरायजागोन
औ नोंथांङा सावरायजागोन औ खोनादों
उं
ओ नोंथां
औ फैदों नोंथां
खोनादों ना
औ खोनादों-खोनादों
नोंथां ओ खेबसे सोंफैयोब्ला मोजां जागौ मानोना नोंथांनि माथोआ मोजां फैयाखै
औ बर हारिनि जानाय लोंनाय दोरोंङारि जानाय लोंनायनि बागै एसे सावरायनो सानदों मोन आं नोंथां एसे सावरायजागोन दा
औ सावराय जागोन
मायदों
औ ओ दा जोंनि बरनि दोरोंङारि ओंख्रि होनोब्लाथ जेरैहाय अनला ओंख्रि आ लोगोसे सबाय ओंख्रि बिदि आ दा गिबियावनो अनला ओंख्रिखौ माबोरै संङो एबा जोंनि ओनसोलाव माबोरै संङो होनोब्ला आ गिबियावनो अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंङो अन गुन्दै नांगोन ननङा होमबा नोंथां
लोगोसेनो
जोंङो अनला ओंख्रिखौ बायदिसिना जेरैहाय दाउ बेदरजों
नंङाब्ला अमा बेदरजों नंङाब्ला एम्फौ लाथाफोरजों बिदि बिदिबो जाजायो बेदरहारिफोरजों आ बिनि अनगायैबो जोंङो ओ‌ जेरैहाय लाइ बिलाइजों अनफाख्रि थाइगिरजों अनला मेखि आ लोगोसेहाय
मोदोफुल बिबारजों अनला गोखा संनानै जायो आरो ओ दा अनलाजों दाउजों होननानै बुंङोब्ला बांसिनानो ओ जायो एबा बांसिनानो बिखौ गोथाव एबा बियो जोंनि बरनि दोरोंङारि ओंख्रि महरै सिनायथियो दा बेखौ माबोरै संङो होनोब्ला जोंनि ओनसोलाव ओ बेखौ संनो थाखाय जों गिबियावनो ओ नांगौ मो बायखिना माइरं गुन्दैनि थाखाय जोंङो गिबियावनो माइरं खौ दसे सम सोमनानै दोनग्रोनांगौ गुरै जानाय रखम बेनि उनाव ओ बेखौ सोमना दोननायनि उनाव जोंङो ओ दसे सम सुना दोनायनि‌ उनाव बेखौ एसे सुखांङो सुखांनायनि उनाव जों बेखौ एसे रानस्रनाय बिदि एबा बिनि दैया सरद गारजेननाय बायदि जोंङो बेखौ दसे सम ओ खिरखियाव जों आ एबा ओ जेरैहाय सान्द्रि बायदिसिना बिदि गुबुं सान्थ्रि बायदिसिनायाव जों एसे दैया सरखारनि थाखाय दोननाय जायो ओ बेनि उनाव बिदि दोननायनि उनाव जोंङो आ जेरैहाय उराल एबा दिंखि एबा खफसि ओ नङाब्ला दानि समावथ' मेसिनारि बायदिसिनाजों देनायखौ एबा गुन्दै खालामनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय ओ समनि आं खालनि थाखाय होनांगोन दानि समनिखो नाथाय जोङो ओ बेफोर मेसिनारिनि अनगायैबो जेरैहाय टेंखि एबा ओ थबसि बायदिसिनायावबो देनानै लानाय जायो आरो अर गुन्दैखौ देनानै लाखांनायनि उनाव बा जों बेखौ ओ दोनथनायनि उनाव जोङो बे दलारिफोरखौ साफा खालामना लानानै ओ बिनि उनाव बेखौ मोजाङै जोङो बायदिसिना नांगौ बायदि सामब्राम हाइजें पियाज बानलु बिदि बायदिसिनाखौ देनानै ओ बेदर एवफ्रानायावनो जोङो होखानाय जायो आरो नांगौबायदि संख्रै जा बिदि नांगौ खैनाखौ जोङो मोजाङै एवफ्रांखांनानै लायो एवफ्रानानै बेखौबो खांना दोननायनि उनाव ओ जोङो बेखौ ओ दैयाव जेनेबा सारायाव दैखौ होनानै जोङो गोदो दौनो होयो जेब्ला दैया गोदौओ अब्ला जों बेव हायो एवफ्राना लाखिनाय बेदर बेखौ होफिनो आरोना बियो मैगङाव एसे एसे मोजाङै रुयनांगोन न' बिनि थाखायनो ओ बेखौ जोङो ओ गोदौनो थाखाय दसे सम बेयो जेब्ला गोदौनानै बेदरा एसे रुयो अब्ला जोङो बेखौ ओ बेवहाय जा जों अन गुन्दै देनानै लाखिदोंमोन बेखौ जोङो ओ होयो होनानै उनाव आरो औ गिबियावनो एसे थालां
ओ जेरैहाय नांगौ मानि खारै खारैखौबो लोगोसे संख्रिखौबो नांगौ बादि जेरैहाय जोङो होनानै लायो बेनि उनाव अन गुन्दैखौ आखाइजों सारनानै
खनसे लागैनो ज' होनाय जाया मानोना ओ अन गुनदैया मालाबा ओ बिदि खनसेनो जगारना होबोला ल माबायोथ' गथाखायोथ' थाखायनो बेखौ खनसेनो होनाय जाया आरो।
बिनि उनाव आरो जेब्लासिम गथा जाया अब्लासिम गारबाजों एरबाय थानांगौ मानोना ओ गारबाजों एरबाय थायाब्ला ओ एसे ओ माने अनला ओंख्रिया सिङाव गथा खायो एबा खामथाबनो नागिरो आरो। बेनि उनाव जोङो मोदोमनाय बायदि मैगंखौ
मैगङाव ओ जेरैहाय गंगार दुन्दिया एबा ओ जेरै बायनानै मोननाय हाथाय बाजाराव दुन्दिया गोरलै एबा ओ जोंनाव गावबा गाव फोनाय दिन्दिया बेखौबो जोङो होयो आरो बेवहाय मोदोमनि थाखाय बिनि उनाव जोंनि ओनजोलाव ओ बिदिनो दाउजों आरो अनलाजों ओ संनाय जायो आरो नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौ माजों माजों जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
उम आगोलाव ओ एसे आगोलावनो नोंथाङा फोरमायनाय बिदि जोंनि ओ दाउजों अमाजों आरो आरो नाजों आरो बे खोरदैजों ओ जानाय जायो होनना फोरमायनाय नोंथाङा बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेफोर मुवाजोंनो जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां
औ आह लोगोसेनो ओ नोंथांमोननि समाव उवा गाजा उवा गाजाया दङ ना गैया नोंथां
औ दोङो ओ गोदो जोंनिस ओनसोलावबो दङ औवा गाजाखौबो जोङो जायो अनला ओंख्रिजों जों जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ ओ बिदिब्ला अनला ओंख्रैनि अनगायैबो नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ ओ मा मा ओंख्रिखौ जानाय जायो एबा गोदोनि दिनाव जेरैबायदिहाय ओ जोङो मिथिनो मोन्दों आबै आबौ फोरनिफ्राय एबा गिदिरनिफ्राय ओ हाग्रानिफ्राय जेरैबायदिहाय ओ गोदो ना गुरना जायोमोन एबा मैगं थाइगं नागिरनानै जायोमोन बे हुदाया दासिमबो दङना गैया नोंथां
औ दङ नोंथां आगोलो जा जोंनि आबै आबौमोना ओ लोहोर लोहोर ओ जमा जमा थांनानै ना गुरना लायोमोन नालाय नाथाय दानि समाव एसे खम नुनायखौ ओ नुनो मोनो आरो नोंथां जोङो थै दाबो जोबनानै थाङाखै जो दाबो थाङो जोंनि आइजो माहारिफोरा दाबो ज' ज' थाङो आगोलो जेरै आबै आबौमोना थांनानै ज' ज' हमना लाबोमोन ओ हमना लाबोनानै बेखौ फोराननानै दोनोमोन आरो बेखौ उननि समहाव लासे जा ओ जानायखौ जों नुनो मोनोमोन बेबायदिनो दाबो जों बेखौ हुदाखौ दाबो दों आरो बेखौ दाबो जों नुनो मोनो नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय औ नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदि आगोलो आबै आबौमोना बिदि हमना थांनाय आरो दा दङना बिदि
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव दासिमबो बेफोरबायदि हुदाया दङ अब्लाबो गोदोनि समाव जेरैहाय नोंथाङा फोरमायनाय बायदि लैहोर लैहोर थांनानै खबाइफा खबाइफा ना गुरनानै हमना लाबोनाय- खौ नुयोमोन नाथाय दानि समाव बांसिनखौनो गावबा गाव दैखर एबा गावबा गाव हाखर जावना लानानै बेवहायनो नाखौ ओ बा फिसिनानै जानायखौ जों बांसिन नुनो मोनो अब्लाबो आ हाग्रायाव नागिरनायनि जानाय हुदा एबा जोङो ना उनखौनो सारनाय जायो जेरैहाय जेखाइजों फल'जों एबा आस्रा जेजों बिदि बायदिसिना ओ जोङो लानानै नाखौ गुरनो हुदा दासिमबो दङ एबा जोङो थाङो आरो नोंथां लोगोसेनो ओ बिदि ना गुरनो थानायाव ओ हाग्रानि नाखौ मा बायदिसिना जोंनि ओनसोलाव मोनो होनोब्ला जेरैहाय बालाबाथिया ओ फिथिग्रि ना ओलोगोसेनो खांख्राइ नाथुर ना ओ बिदिनो मालाबा सें ना गोरि ना मागुर ना ओ बिदि बायायदि- सिना नाखौ हाग्रानि नाखौ जोङो मोननो थाङो आरो नोंथां ओ नों- थांमोननि ओनसोलाव जेब्ला बिदि ना गुरनो थाङो अब्ला ओ मा मा आगसु बाहायो ए- एबा मा मा लानानै नाखौ गुरनो थाङो
ओङो जोंनि ओनसोलावहाय बिदिनो ना हमनो थांनायाव मा मा आयबोयो आगजु बाहायो होनना मोजांाब ओ जेखाय आरो बे सेन बेफोरखौनो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां
आरो बे बिफोरबायसा आरो लाङि बेफोर बेफोर मुवाखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलावनो दा। बिदिब्ला नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन ना नोंथांमोननि सोलाव मा-मा मा आगजुजों बे ना हमनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो
औ नोंथां आरैबायदि जोंनि ओनसोलाव जेखाय ओ लाङि आ फल' आ आरो लोगोसे जे बायदिसिनाखौ जे बायदिसिनाखौथ' जों दैमा दैसायाव राननाय समाव एबा बिलो राननाय समायफोराव बांसिन बाहायो नालाय
औ
बेजों लोगोसे जोङो दंग' एबा फोथाराव मालाबा ना फिथिख्रि गुरनो एबा बालाबाथि गुरनो थाखाय जोङो बेवहाय खबाय बायदिसिनाखौ बाहायो आरो नोंथां।
बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेफोर आगजुखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो।
बिदिनो ओ नोंथांमोनहा बे ओ ना हमनो थाङो नोंथांमोननि ओनसोलनिया बेबायदिनो हमना लाबोना बेखौ फोराननानै इयुनाव जानायखौ नोंथाङा नुनो मोनो ना?
औ नोंथां बे हुदाया दङ जे जोंहा ना गोथाङैबो जायो। नाखौ हमना लाबोनानै लोगोसे बेखौ जोङो फोराना दोननानैबो बेखौ जोङो जेरैहाय मा होनो बेखौ नाफाम नाफाम बानायो नाफाम बानायनायजों लोगोसे बेखौ जोङो गोरानै ना गोराननि बाथोन जानो थाखाय एबा ना गोरानखौ जेरै खाय माजों माजों जाजायो होनोब्ला जेरैहाय थास' बिथ्रि एबा मैस्था बिदि एबा बाथोनबो जाजायो एबा ओरैनोबो जोङो रुदबनानै बेखौ जाजायो आरो नोंथां। औ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय बिदिब्ला दिनैनि आयदाखौ बेखिनियाव दोनथोंसै नामा नोंथां?
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां औ गोजोन्थों।